हेल'
अ खोनादोंना
औ खोनादों
अ मा खालामबाय दं
आङो ओरैनो दङ दे दा
अ देब्ला अब्ला जोङो मा होनो इनदि एम्फौ बा एम्फौ लाथा नि बागै दसे सावरायनोसै
औ औ दे दे सावराय जागोन दे
ओ
औ
औ सिगाङाव आङो एसे बुंग्रोनि र'
औ दे बुंग्रो
एम ओ एन इन्दिजा एम्फौ बे बेयो ओंखारनो थाखाय सिगाङाव जोङो मा होनो सि सिखिरि दा सिखिरि बियो बिदै बे थ जोङो मा होनो बिदै दैहोनाय जाग्रोयो आरो बेखौ माबा मोनसे जि जिफ्रावो ओ जिफ्राव औ सिखिरिया बे एम्फौ एम्फौ जा लाथा एम्फौ फिथोब बेनिफ्राय एम्फौनिफ्रायनो ओंखारो आरो
मा फार्स्टाव महा बहानिफ्राय लाना फैगोन बेखौ
अ फास्टाथ' बिदिनो एम्फौखौनो एम्फौखौनो लाना फै ओ हाग्रानिफ्रायथ' मोना बे सिगांथाराव मानिफ्राय मोननाय? बेखौथ' मिथिया जिखुनु जाया दायो एम्फौ लाग्राखासो होलाय दोननानै लायो आरो
अ जोलै जोलै थाखानांगोन आरो ना जोलै थायाबाथ' मोननाय नङा। होवा न'?
औ जोलदि थायाबा मोननाय नङा। ओमफायो बेखौ माने ओ बिदिनो बिदिनो लागासे माने फाथाल मोनसे जोबखांबाथाय माने बेखौबो। जायालासे माने माखासे जे बेखौबो बिजिजों लारि लारि सु नानै दोनखानाय जायो आरो बेखौ जोलैनि थाखाय।
अ जोलै जोलैनि थाखाय औ आतसा माबाखौनो न' ओइयो माबानिफ्राय बख'वाबासिनो ना? इया मा होनो फिथोबनिफ्राय औ बेखौ दोनो आरो न'?
औ औ इदिनो नोङो बेसे बुरजा लायो बेसेबां नायनानै दोनसिगोन आरो बिनिफ्राय बेखौ माने खुन्दुङाआव बिजि खुन्दुंजों सुनानै माने इखौ लारि खालामनानै खानानैफोर दोनो आरो गोजौआव। ओमफ्रायो बेयो मालाय सम औ।
बिखनोथ' माने आं सानबाय थायोमोन ओइ माबाखौ सिखिरिखौ बहानिफ्राय लाबो होननानै?
अ जोलै दोनखानाय जायो आरो ओमफ्रायो बेनिफ्राय मालाय खम जाबाथाय हारसिंनो सिखिरि महरै ओंखारसिगोन आरो इसोरो।
आतसा बै ओ आतसा सिखिरि ओंखारनाय लोगो लोगो बेयो बेरलाङा होमबा?
ओहो बिरलाङा।
आतसा
ओहो ओमफाय बिनिफ्राय बेखौबो जोङो सिखिरिखौ हमनानै माबा मोनसे से जिफ्राव बाहोना दोननाय जायो आरो औ ओमफायो
नुदो आङो
औ बेनिफ्राय बिसोरो माने औ फिसा फिसा बिदै दैसिगोन आरो इसोरो ओमफ्राय बिदै दैखांनायनि उनाव बिर लाङो इसोरबो बिरलांसिगोन माखासे थै सिगोन इदि जायो आरो
अ अ बिदि दैनायनि उनाव बिरलांफिनो न'
औ बिदै दैखांबासो बिरलाङो आरो ओरैनो बिरलांथ'वा
आतसा ओमफ्राय जोंनियादि बै ओ बाय-बायहाराव बायहाराव नुनाय बायहा नुनाय सिखिरिजों आरो बे सिखिरिजोंथ' एखे नङा खोमा
ओहो एखे नङा ओइ एसे बेलेग जायो आरो
अ अ
औ
आतसा ए एदिबा माने ओमबा जों जोलै लानानै ओ जुदि जोंङो फिसिनांगौबा होमबा जों जोलैखौ गुबुननिफ्रायसो लाबग्रोनांगोन न
औ बे जाय एम्फौ फिबाय थायो बिनिफ्राय जों लाना फैनांगोन आरो नों
अ उम उम आतसा बेनिफ्राय बुंलाय आरो मा मा मा मा खालामो
बेनिफ्राय आरो बियो बिदैनिफ्राय इदिनो बिदैखौ दैखांब्राय खानाय
औ खा खाथबना दोनो नामालै बिदै बे दैखांनायनि उनाव
खाथबनानै बा लेखाफ्राव जुनानै दोननाय जायो आरो
अ जु-जुनानै दोननानै मा ओमफ्राय माबा फिसा फिसा एम्फौ बायदि जायो नामा
अ फिसा फिसा ओंखारसिनगोन आरो बिनिफ्राय सा एसे गावनि सम जाबाथाय इयो
अ आतसा अ नंगौ दे जुनानै दोनो आरो ना उम
औ बिदैनिफ्राय ओंखारसिगोन बिनिफ्राय ओमफ्रायो बिदिनो साननै थानानै बे-बे ओंखारबाय नालाय बिनो
बै ओ ओ फासटाव लेखा फोरावनो दोनो न बेनिफ्राय बै बि-बि दैनिफ्राय बेसेबां दिन लायो जे बे एम्फौ फिसा फिसा जानो
दिन लानायाथ' बेसां दिन लायोथाय आं इखौ थाल लाफेरनाय जायाखै
अ आदसा
बारा बारा दिन नाङा आरो बिदिनो खैदिनसो लायोथाय आंबो बारा हिसाब लाफेरनाय जायाखै आर अ जोंहाबो लायोमोन ना सिगाङाव सप्तासेनि एसे बारा नांगोन दस
अ दस दिनसो माने आंबो नुदो जोंहानि आबै आबैमुखौ लानाय नुदोमोनलै गोदोआव दाथ' दा
जा ओ जाहा माने सिगां न'आव लायोमोनलाय बे बेखौ मिथियो आरो
औ
अ बिनो अ बिनिफ्राय बे बे बिलाइ गोरलै गोरलै सारा बेखौ होनाय जायो आरो
अ नङा ओ बै एम्फौआनोथ' गोरलै गोरलैयावथ' जान जानो हाखाया जां माथो फिसा
हायो हायो औ इसोरनो गोरलै गोरलैथारखौ होनांगौ आरो ओं गौरलैनिफ्रायनो माने इन्दि बिलाइ जा खायो आरो ओमफाय एसे देरबाथाय ए से गोरा नायै नायै होनांगौ जायो आरो
अ
बेनिफ्राय एसे देरबाथाय बिदिनो सान्द्रिफ्राव दोननाय जायो आरो माबा जिफोर बनानै
अ‌ अ
बेनिफ्राय आरो बिनिफ्राय आरो इसे देरबावबाथाय बिदि संगायफ्राव दोनसिगोनलाय ओमफ्राय बिनिफाय देरथारबाथाय माने एसे आसि आसि फिसासेसो जाबाथाय माने बिसोरखौबो दान्दा गायनानै बेयाव आ लायनाय जायो आरो
अ दान्दा गायनायालाय औ
अ होमबाना बिलाइखौ एसे गोराखौ जानो हासिगोन नालाय उम
अ हमना बिलाइयाव एंगारना दोनसिगोन आरोना
औ बिलाइ मुथा खानानै बे दान्दायाव एम गथन जाजों ज' दोनसिगोन आरो
अ अ ओंखायनथ' बिलाइयाव एंगारना दोनोमोन ने
औ औ बेयाव हंगारना दोनो
बावगारां बावगारां जालांबाय आरो
अ नुला खोमा
नुला दा नुथारला एगदम बारे
ओ बेनिफ्राय बिदिनो देरलांबाय थासिगोन माने जोङो मा होनो इन्दि बिलाइ मोनस्लाबाबा बिसोरनो बेलेगबो जाहोनो हायो आरो जेरै मा होनो गामबारि बिलाय बेनिफ्राय आरो खारं खारं दंना अ जायो ओमफ्राय बे खारं होननाया
खारंखौ नुदो खारंखौ ज जाहोनाय नुदों आङो ओमफ्राय बै गाम्बारिखौसो नुवाखै दे आरो
बेखौबो होयो ओमफाय आरो ओमफाय आरो बे थासुमलि होननाय दंना इनि बिलाइ
अ अ अ खौसो एसे नुदों आङो
अ इसोरखौ होनाय जायो आरो मा होनो इन्दि बिलाइ मोनस्लाबाबा
अ अ
होमबाबो इन्दिजों होथारना इन्दि बिलाइ होथारनाया माने मोजांसिन जायो आरो एमफौफ्रा गिदि गदिर जायो
ओ एसे हेलदि जायो खोमा इन्दि बिलाइआबो मोजांसिन
औ बिदिफ्राय इदिनो बिमा जानानैयो गुस्लायै गुस्लायै देरलांबाय थायो नालै एम फुआ
उम उम
फ्राय बिनिफ्राय बिमाथार जाबा थायो बिसोरो मोन मोनो आर रो मोननाय होनो इखौ अ होमबाना इसोरो आदार जाला आरो अ इसोरो होमबाना आदार जानायखौ जाला आरो ओमफाय बिसोरनि उदैयाव माने खिफोरबो थाला लानदां जासिगोन ओमफाय बिनि गोन बिसिनि बि जा आखाइजों ओरै बिलिरना नायो ओ बे ख्र ख्र आवास होयो आरो
अ
अ ओमबाना ओमफाय आरो बिसोरो इ मान सावलाबायो एसे गोजौथिं दावखोनानै थाहैसिगोन आरो होमब्लाना जोङो बेखौबो अ हमनानैओ बे थालिर बिलाइ गोरान फोर खाथुमनानै बेयाव
उम अ अ
फिथोब ओ बस्थायाव सोलाय लायनाङा इदिनो थालिर बिलाइखौ गल बायदि बासा बायदि एसे गिदिर खाथुमनानै बेयाव माने एम्फौखौ बाहोगोरसिगोन फार्स्टआव ओमफ्राय जाबाथाय बिदिनो जिफोर बोनना दोनसि गोन‌ आरो
अ जों ओ आं नुनाया इदिसो नुदोंमोन आरो बस्त थायाव थालिर बिलाइखो थालिर बिलाइ गोरानसो दै गोरानखोसो नुदान गोरानखौ सोना दोननानै ओइ उ दोनफायो आरो जेनबा ओनफ्राय खाथु थबनानै दोनोलै
बस्थायावबो सोजायो सोनाया होमबाबो इदि लान्दाङैबो दोनो आरो। थालिर बिलाइ गोरानखौसो होखायो नालाय ओं
औ औ औ
दंफां बिलाइफोरबो होजायो होयोबा
मा बिलाइ
थाखाय दंफां बिलाइ बे लाइ दलद ना नामा होनो बिसोरनि बिलाइखौबो होयो आरो उम ओ होमबाना मालाय इसोरो गावबा गाव बाहार माबासो गावसो थानो आनथा बाहा लुना लासिगोन आरो
अ औ
ओमफ्रायो सानथामसो जाबा थायो बे बे मा होनो थालिर बिलाइ ओमफ्राय बोखानानै माने जमा इदिनो संग्रायफ्राव फोर जमा दोनसिगोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे राहोयो बावो बेखौ ओमफ्राय आरो सानब्रै सानथाम सानब्रैसोनि उनाव ओमफायसो इखो जिरनाय जायो आरो एम्फौखौ लाथा ग'था ग'था जायोना अ ओमबाना जिरनाय जाबाय बे जाजाबाय आरो
जिरनानै जाजाबाय आरो आचसा ओ बै माबाखौ जेनेबा जों जिरनायखौसो जायो ओमफ्राय मोननायखौसो जिरो ओमफ्राय बै मानो मोननायखौ मानो जानो हाया
मोननाया माने बिसोरनाव उदैयाव खुन्दुं दं नालाय बि सोर बाहा लुयो आरो माने फिथोब लुनो होयो ओमफ्रायो आरो माखासे माखासे मा होनो फिथोब लुनो रोङि एम्फौ थायोना
ओ
इसोरखौ आलुरि होनो आरो इसोर माने फिथोब थोबनो रोङा बिदिनो थाबाय थायो ओं।
अ
बाहा बिदि फिथोब थोबना लानो रोङा आरो इसोरो
अ आमथ बेखौ जाजायैनो जाजाया
जाजायो। होमबाबो बेखौ जानायावबो माने खुन्दुं खुन्दुं मोनजाफायो आरो। सिङाव बे फिथोब थोबनो रोङासै नालाय
अ आतसा
अ ओफ्राय बे एम्फौ ला थायाथ' लादा इदिनो मोजां जाखाबाय जानो बिदि जायो आरो।
दा बै एम्फौ लाथा मोन दा माखौ बुंगोन बै मा फिथोबनिफ्राय ओंखारनायखाय एससे एम्फौ लाथा होनसिगोन ना ना बै।
बे एम्फौखौनो गासैबो एम्फौखौनो एम्फौ लाथा होनखायो आरो।
थिगानो बिराद मोजां मि थिगो माथो नोङो नोंथाङा
अ एसे एसे मिथिगौ।
उम जोंनिया दायो मा होनो समाबो जाबाय खोमा
अ जासिगोन दा दोनथ'नोसै ना होमबा?
औ
ओ दे होमबा औ।
उम